औ खोनादों ना नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दंथायो
नोंथाङा ओ नोंथांनि मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना
औ होगोन
औ होमबा जोंना टपिकआ जादों माने ओ सुबुं माहारिफ्रा माने गोदोनि समाव माबायदियै थायोमोन आरो दानि समाव माबायदियै ओ थानो हमबोदों माने गोदो गोदायनि सुबुं अनजिमाफ्राथ' ओ माने गोबां लेथ्रा बाथ्रा बिदि थायोमोन नालाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा। औ औ औ दे फोरमायनानै होदो
औ आङो लेथ्रानि बारै एसे फोरमायलांनिसै जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोबोद साखोन सिखो थानांगौ नङा होनब्ला जोङो मैला मैथायै थायोब्ला जोंनि ओ जोङो जोंङो जेरै जानाय लोंनायखौनो होन जोङो ओ जानाय लोंनाय ओ जेरै ओंखामफोरखौ बा ओंख्रिफोरखौ खोबालासि सिनो दोनोब्ला जोङो ओ बिब्दिनो एम्फौ एनला बाफैनानै ओ जालाङो बिब्दिनो जोङो बेफोरखौनो जाबाय फिनोब्ला जोंनि देहा हायाव बेराम आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि
ओ बिनिफ्राय जोङो ओ गासिबो मुवा बेसादफोरखौनो खोबनानै ओ बा मोजाङै जोथोन लानो नानै दोननानै जानांगौ जाहाथे जोंनि ओ देहाफोरावहायो जेबो जाया। आरो जोङो ओ गाननाय जोमनाय खौबो जोबोद मोजाङै साखोन सिखोन नांगौ आरो ओ ओ नङाब्ला जोंनि देहायावनो बे गस्लानि बिजानु बा मैला फोरा जोंनि मोदोमाव हाबलांफिननानै ओ इनफेकसन सोमजियो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिब्दिनो जोङो ओ बेमार आजारनिफ्राय बासिनो थाखाय जोङो मोन मोजाङै ओ गाननाय जोमनाय सुयै सुयै लानानै जोङो साखोन सिखोन खोन थानानै साब बा साबोन मोनो दानि जुगावथ' मिन्थिखायो बेखौ बयबो जोङो मैला खारनो थाखाय स्राब नङाब्ला साबोन बाहायो बेफोरजों जोङो मोजाङैनो स्र' स्र'यै सुनानै लानांगौ आरो ओ बिब्दिनो जोङो सान्दुंफोराव लामनानै ओ दान्दा गायनानै सान्दुंफोराव लामनानै जोङो बेखौहायो रानजासे थाहोनानै रानबाथाय जोङो थिखोनानै बेखौनो जोङो गाननांगौ आरो। बिब्दिनो जोङो दाखोर दालाफोरखौहायो जमा खालामनानै सावनानै ओ जाहाथे राननानै बेखौहाय जोङो सावनांगौ आरो जोङो बिदिनो लेथेर फिथेर लेथ्रा फेथ्रा दाखोर दाला दोननानै बा गारनानै नानै फेसेवोब्लाओ बेफोरबायदिनो जोंनि जायगाफोरा मोनामनानै सेवलांजोब हाबनानै बेफोरनिफ्रायनो एम्फौ एनला बिरनानै जोंनि ओंखाम हबा जोंनि न'फोराव हाबफैनानै जोङो बेफोर ओंखामफोराव बाफैनायखौनो जोङो मोनजा बायो मालाबा बेनिखायनो जोङो दाखोर दालाफोरखौहायो साखोन सिखोन खालामनानै लानांगौ आरो। जोंनि न' बांफोरखौहायो सोरगिदिं अबबेख लेथ्रा लेथ्रा जादों बबेखै दाखोर दाला दं बबेखाय मा मुवा बेसाद सेवदों जोङो बेफोरखौहायो नायै नायै बुथुमनानै फबनांगौ बा सावनांगौ आरो फबजानायखौ जोङो फबनांगौ बिनिफ्राय जोङो प्लास्टिक आरिफोरखौथ' जोङो हायाव ओ फबबाबो बेथ' जेबो जा जानो रोङा नङा होनब्ला ओ बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो अरावहायो सावगारनानै गारनांगौ आरोखि। जाहाथे जोंनि हाफोरा जेबो नस्थ' जाया। आ हासार गैयै जाया। बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो प्लास्टिकफोर जोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद साद बायनानै लाबोयोबाथ' जोङो प्लास्टिक मोनबोयो नङा होनब्ला?
औ।
बेफोरखौहायो जोङो ओ अरजोंहायो सावनानै जोङो गासिबो जायगाफोर खौनो मोजां खालामनांगौ आरो। जोङो गाव गावनो लेथ्रा थायोबा गाव गावनि देहायानो
बेमार आजारजों भुगिनांगौ जायो आरो बेबायदिनो साखोन सिखोन थायोबा जोङो बयबो गाव गावनो बा मालायाबो जोंखौ मोजाङैनो होननानै बयबो बाख्नायनो हायो। ओ बिनि थाखायनो जोङो ओ लेथ्रा थानाङा आरो ओ लेथ्रा थायोब्लानो जोङो मुगै जागोन नङा होनब्ला? ओ मुगै जायोब्ला जोङो ओ माने नों आं
जों बेफोरबायदि रायलायलायनो साहस मोननाय नङा आरो सैलाया जागोन मैलाथार होननानै खाथियावनो थानाय नङा मोनामदों होननानै नङा होनब्ला बिनि थाखायनो जोङो ओ बयबो साखोन सिखोनैनो थानांगौ। ओ मोजां जानाय मोजां आदार आरो मोजां लामा मा लांगोना न' बां गाव गावनि मोजां गाननाय बेफोरखौहाय जोङो गासैबो साखोन सिखोनाव लाखिनांगोन आरो ओ दायो नोंथांखौबो ओ साफानि एसे साखोन सिखोननि सायाव फं नैसो फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। औ बिब्दिब्ला नोंथाङा फोरमायलांगोन औ।
जोंहा साखोन सिखोन होनब्लाथ' मादो ओ माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय गोबां ओ सोलायनाय फैबाय आरो ना नोंथां ओ औ गोदोनि समाव माने जोंहा गोबां ओ बिदिनो ओ साखोन सिखोन नङा बिदिनो लेथ्रायै थानायफोरखौ जोङो नुयो योमोन आरोना थायोमोन आरो बिदिनो न' बांफोराबो जोंनिया ओ इबां बिदिनो लेथ्रामोन आरोना? ओ नोंथां नोंथाङानो दहाय बुंलांजोबखाबाय जे गोबां बिदिनो गावखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय ओ गोबां ओ साफा थानांगौ आरो बिदिनो ओ दुगैनाय मानाय आरो गोदोनि दिनफ्रावथ' माने बेफोरबायदि जेबो गैया। गैयामोन नालाय ओ जेरै साबोन स्राब बायदि बायदि जेबो गैयामोन माने गोदोनि समावहाय। जोंहा माने गोदोनि समावहाय गोबां खस्थ'जोंसो माने ओ साफा थानांगौ जायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ साबोन बायदि बायदिफोर गैयामोन आरो साफा थानो थाखाय जे ओ दानि बायदि खानाय सिननाय ओ बिदिनो ओ दारि दुरा सिन नाय बायदिफोर गैयामोन आरो ना गोदोनि समफोरावहाय। ओ जेरै खानाइ गोलाव जायला जायथा लानाय बायदि बायदि। दुगैयि बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो गाननाय जोमनायनि बेला फोरावबो जेरैहाय ओ मोनसेफोरखौनो गानबाय थानाय बायदि बायदि नुयोमोन जोङो।
जोङो मैला मैथा फुख्रिफोरावनो दुगैसोमनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आ
औ औ नंगौ आरो गोदोनि समफ्राव दैमा बायदि बायदि फोरावबो दुगैयोमोन आरो ना आरो जों न' बांफ्राबो माने एसेबांबो माने ओ मोजां गैयामोन आरो ना। जेरै जोंहाथ' ओ जेरै जोंहा दानि बायदि माने इथानि न' फाकानि न' बेफोरबायदिखौ जोङो नुुनोनो मोनामोन आरो ना। गोदोनि समावहाय जोंहा बिदिनो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो थुरिनि न' आरो नाराजों बानायनाय आरो थोख' बिलाइजों बानायनाय। खुमफ्रा आरो औवाजों हेबनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो ना ओ गोदो गोदायनि समावहाय। जेरै ओ हाजों हा-हाजों बानायनाय न' ओ जेराव दैलां बोथोरफ्राव गोबां ओ गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। जेरावहाय खानस्रि खानस्रि खुरनाय बायदि बायदि सस्र'मा खुरनाय आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना। गोदोनि समावहाय ओ लोगोसेयैनो गोबां सोलायबोबाय दानि ओ बेलायावहाय जोंहा। दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ बि दिनो न' बांनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां सोलायबोबाय। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां बिदिनो दुगैनो थाखाय ओ साबोन ओ सेम्फु बायदि बायदि रोखोमनि ओ फोनग्रा मुवाफोर ओंखारबाय। आरो लोगोसेयैनो ओ फुनखांनाय दुगैखांनानै माने फुननो ओ जोंहा थाव बायदिसिनाफोर ओ मोदोमखौ मोजां लाखिनो थाखाय बेफोरबायदिबो ओंखारबाय आरो ना। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो दा गोबां गाननाय जोमनाय ओंखारबाय दानि बेलायावहाय। गांसेफोर गांसे गांसे गाननाय जोमनायखौनो गाननानै थाबाय थाला दानि जुगफ्रावहाय।
औ।
औ आरो जोंहा गोबां बिदिनो खानाइफोरनि बेलायाव जोंहा खानाइ ओ एसे गोलाव लावबा नो जोंहा सिननाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। लोगोसेयैनो जोंहा ओ धोरोम धोरोमफोरनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो। जेरै गोदो गोदायनि धोरोमफोरा माने गोबां ओ लेथ्रा फाथ्रायै जोङो खालामबोनायखौ जोङो नुनो मोनो मोन। जेरै जोङो बायदि बायदि रोखोमनि ओ बोलि होनाय खेराइ होनाय बायदिफोरावहाय जोंहा गोबां बिदिनो दाव हाथारनाय बायदि हाथारनाय ओ बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय ओ फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बायदि बायदिफोरा माने ओ दानि जुगफ्राव जोङो सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। औ दानि जुगाव जोंहा ओ जोबोद साफा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मानसिफोरनि बेलायाव बो आरो ओ इदिनो धोरोम गाननाय जोमनाय ओ बेफोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां ओ साखोन सिखोन जानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय आरो ना। आरो लोगोसेयैनो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनबावदों। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा सेन्देल बायदि बायदिफोर गाननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गोदोनि दिनावथ' जोङो सेन्देल ओ बिदि जुथा मुजा बायदिफोरखौथ' जोङो नुनो मोनामोन नालाय। ओ जेरै जोङो जोंनि आथिं बायदिफोरा जोबोर गाज्रि जायोमोन गोदोनि समावहाय नाथाय दानि समावहाय जोङो सेन्देल जुथा बायदि गाननानै जोङो आइथिंफोरखौ जोङो साफा खालामना लाखिनो हायो आरोना ओ बेनि अनगायैबो जोंहा औ आरो गोबां दंबावो जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय लानखनै गोदोनि समावहाय जानाय लोंनाय फ्रा माने गोबां लेथ्रा बाथ्राय जोङो जानाय लोंनायखौ नुयोमोन आरो ना नाथाय दानि जुगावहाय ओ सुबुं अनजिमाफ्रा सोलायबोनायनि जाहोनावहाय माने जानाय लोंनायफोरा माने साफा साखोन सिखोन जाग्रा जाबाय आरो मुगैनाय फैग्रा जाबाय मानसिफोरनियावहाय बेनिनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै
औ जागोन दे